हेलौ। हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ।
खोनानो मोन्दोंना आंनिखौ।
हा
नोंथाङा खोनानो मोनदों आंनिखौ।
उ मासे रोमै रोमै खोनादोंथाय।
आङोथ' गोसाखौनो रायलायदोंमोन नोंथां नोंथाङा दा खोनादोंना खोनायाखै मोजां खोनाबायना नोंथाङा?
खोनायाखै
मोजां खोनाबायना नोंथाङा?
औ।
अ' दायो नोंथाङा फ्रि दा?
औ औ फ्रि आनो दे।
उम होमबा जोङो माहारियारि फिरफिलाफोरनि बागै जोङ एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
माहारियारि फिरफिला जोंनि भारत हादर निना?
जेनेबा औ फिरफिलानि सोमोन्दै औ।
औ औ औ रायलायजागोन दे जोंनि भारतनि सोमोन्दैखौनो रायज्लायनोसै भारत हादराव थानाय हिसाबै नङा होमबा।
औ औ जागोन दे नोंथां।
नोंथाडा एसे जागायग्रोदो होमबालाय।
औ औ। जेनेबा। बयहाबो गावबाागाव हादरनि मोनफा मोनफा हादरारि फिरफिला थायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जोंनिया भारत हादरनिया भारत हादरनि फिरफिला जेनेबा बा भुटान हादरनिया भुटान हादर भारतनि फिरफिला ओरै ने नेपाल हादोरनिया नेपाल हादरोरनि श्रिलंकानिया श्रिलंकानि बेबादिनो बयबो माने मुलुगाव थानाय गासिबो हादरफोरानो माने गावबा गाव गावबाागाव मोनफा मोनफा आलादा आलादा मानि ओ हादोरारि फिरफिलाफोर दं नङा होमबा? दा बिदिनो जोंहाबोथ' भारतनि हादरारि फिरफिला दङ दा बे भारतनि हादरबारि फिरफिलानि सोमोन्दै जेनेबा बा जोंनि भारतनि हादर हादरारि फिरफिलायावहाय मा मा गाबफोर थायो? आरो बै गाबफोरनि जेनाखि माखासे ओंथि नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
औ बेखहाय
अ बे ओंथिफोरावहाय मानि गाबनि सिङावहाय माबा नङा माबा मोनसे ओंथिफोर हाबख वानानै दङ नङा होमबा दा बै गाबनि ओंथिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा जुदि मिथिगौब्ला बै गाबनि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होग्रोदो। खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथनिखो नोंथांनिखौ मानि ओरै बिराद नयस खोनादों माने नोंथांनिया बिराद दावराव जादों। माने गथफोर रेंजें जेंजां खोनादों माने नोंथांनिखौ खोनानायावहाय बेबायादि मोन्दों आरो एसे मोजाङै जुदि हायोबा इयारफन लादोंबा इयारफन लायालासे रायलायोबा मोजां जागोन नामा नोंथां?
जों
औ
खुंगा
अ दा गेजेरावहाय जोंनिया अशक चक्र बै अशक चक्रनि गाबाहाय गोजा निला आरो मान निला खालाम बेबायदिनो गोजौसिनावहाय जोंना गगवा थायो। बे गेरुवा गाबनि जेनेबा जायफोरा जोंनि आव आरो अ जिउ गोमालांबाय बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय बेहायहाखौ फोरमायनाय जायोख आरो। हिसाबै बे ओंथिया फोरमायो आरो। गेजेरनि गुफुर गाबा सैथो आरो गोजोननि नेरसोन बेखौ फोरमायो आरो गाहतनि गोथां गाबा जोंनि भारत बेबायदिनो आबाद मावनानै जानाया बांसिन आरो आबादखौहाय आरो दावगा बेखौहाय फोरमायनाय जायो आरो
औ
नो ओ बै गेजेराव।
अ।
औ खोनादों नोंथां।
बेनो आरोना बे ओ दानिया नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बे असख सोरखियाव जे बेसेबां गनसा थायो।
अ बेवहायथ' मोन जिदाइन था थायो होननानै मिथि। मोन जिदाइनथा।
जिदायेन।
मोनजिदाइन थामोना अस्क सक्र'आ नोंथां। ना नैजिद'थामोन नोंथाङा एसे बुंफिननानै होसाय जि दाइन था ना नै
गं बैसे होन्दों मोनलाय नोंथां मोनबेसे होन्दोंमोन।
गुबै जाखायोआरो
अ नैजिब्रैथामोन ना औ औ। अ आंनि बावदबलाय लांदोंमोनलै
दानिया जोंनिहाय। फिरफिला बाहायनायनि बाहायनायनि माखासे नेम फोरबो थायोना।
औ।
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
खोनादों नोंथां औ।
अ हानाय मानि नाजानोसै। नोंथां जाखिनि एसे एनै मिथियो बे जाखिनि एसे एनै मिथियो बेखौनो फोरमायनो नाजानोसै नोंथां खोनादोंना नोंथाङा। ओ थारमानि जोंना फिरफिला बिरहोनायनि माखासे नेमखान्थिफोर दङ जेनेबा बबे समावहाय ओ फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। आरो बबे समावहाय बेबा बिरहोनो जेनेबा बिरहोनो नाङा बेबादि आरो जेनेबा ओैरैनोथ' सानफ्रामबो जोङो फिरफिलाखौ ओरैनोथ' जो सानफ्रामबो फिरफिलाखौ बिर होबाय थाया नङा होमबा नों थां बिदिनो सम लायो सम जेनेबा जिबा आगष्ट' जिबा आगष्टआव मानो बिर होनाय जायो होननानै बुङोब्ला जेनेबा जिबा आगष्टखालि जोंना भारत हादरा उदांस्रि मोनदोंमोन नङा होमबा जेब्ला जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगष्ट' बै जिबा आगष्टखालि जोंना भारतआ ब्रिटिशनि आथिंनिफ्राय जे उदांस्रि मोननो हादोंमोन दा बेै उदांस्रि मोननायखौ लोब्बा लाखिनानैनो भारतनि उदांस्रि साननै हिसाबै जोंनि भारतनि फिरफिलाखौ जोंनि हादोर नाङैनो भारत हादोर नाङैनो गासैबो जायगायावहाय मावख' फरायसालि बा सरासनस्रा अफिसियेल खामानि मा मावखुलिफोरावहाय बेफोर भारतनि फिरफिलाखौ
रोमै रोमै खोनादों। आंबो नोंथांनिखौ रोमै रोमै खोनागासिनो दङ एसे एसे फिसा फिसा खोनाथारदों नोंथांनिखौ आंबो।
मिथिया दे नोंथां एसे नेटवार्क निु इसुबो जानो हागौ नामा। अब्लाबो खोनादों दे खोनाया नोंथां मोजाङै एसे थाल लानानैसो एसे खोनादों माने एसे गोसायै खोनायाखै आरोना नोंथांनिखौबो।
जाखोनायाखै आं एसे रोमै रोमै खोनादों।
अ दा आं नोंथांनिखौ एसे मोजाङै स्रा खोनाबाय ओमफ्राय बिराद माने नयस जादों आरो ना नोंथांनि रायलायनायावहाय एसे माने दावराव दावराव फैदों आरो खोनादों दा नोंथाङा। नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै आं जे बुंगासिनो दङमोन ना।
अके। दा एसे गोसाखोनादों।
आं जे बुंदों माने जोंना भारत हादरनि जे फिरफिला बे भारत हादरनि फिरफिलाखौ जेनेबा जिबा आगष्टआवहाय जोङो फालिनाय माने बिरहोनाय जायो बेखौ बिरहोनायनि जाहोना जाहैबाय ओ जोंना भारत हादोरा सिगाङो ब्रिटिशनि आथिंनि सिङाव दंमोन बा ब्रिटिस खुंथायाइनि सिङावो दंमोन नङा होमबा जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि सिगाङावहाय ओ जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगष्टआवसो जोंनि भारतआ ब्रिटिसनि जेनाखि खुंथायाइ गोहो बिनिफ्राय उदांस्रि मोनदोंमोन नङा होमबा दा बेखौ लानानैनो बे जिबा आगष्ट खालार खालि मा खालामो दासिमबो दिनैसिमबो आरो इयुनावबो खालामगोन मानि जोंनि भारतारि जेनाखि मावख'फोर फसंथानफोर फरायसालि बेफोरबादिफोरावहाय मा खालामो जोंनि भारतनि फिरफिलाखौ बिर होनाय जायो आरो। दा बिनि अनगायैबो जिबा आगस्तनि अनगायैबो जेनेबा नैजिद' जानुवारि जेनेबा सुबुं खुंथाइ सान होननानै जे जोङो जायखौ बर'आवहाय नैजिद' जानुवारिया
औ नैजिद' जानुवारि।
औ नैजिद' जानुवारियावबोथ' जोङो माने जोंनि भारत हादरनि फिरफिलाखौ बिर होयो नङा होमबा।
माने बै नैजिद' जानुवारि सानाबो जेनेबा जोंनियावहाय ओ हायुयारि फोरबो हिसाबै मिथिजायो जोंनि भारतआवहाय। माने गोनांथार बाहागो होननानै बुंनांगोन बेखौ। फोनांथार फोरबो होननानै। बेबायदिनो जोंनिया हाय भारतनि संबिजिरखौ दानानैहाय जिगुजौ बाजि मायथाइनि नैजिद' जानुवारियावहाय गिबि बाहायजेनग्रोनाय जादोंमोन आरो। बै सानखालिखौनो माने बे ओ दुलाराय भारत बरर्सआवनो सुबुं खुंथाय सान बा सुबुं खान्थि सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो जेनेबा संबिजिरखौ बाहायग्रोजेननाय हिसाबै बै समनिफ्रायनो माने भारता भारत हाद दराव थानाय सुबुं माहारिया गावनि मोनथथायखौ मोननो हादों बा गावनि गोसो बायदि जेनेबा औ बेवहाय माखासे मोनथायखौ मोननो हादों बे हिसाबै बै सानखालि ओ बे सुबुं खुंथाइ सान खौहाय फालिनाय जायो आरो बे सुबुं खुंथाइ सानखालिबो जोंनियाहाय बे थाम गाब फिरफिला बेखौहाय दै नाय जायो बेबायदिनो ओ माखासे फरायसालि सोलोंसालि बा मावखुलि अ अफिस सोरखारि मावखुलि बेफोरबायदियावहाय बे ओ हारिमायारि फिरफिलाखौ नैजिद' जानुवारि बा सुबुंखान्थि सानखालि दिखां नाय जायो ओ साहस दिन्थिनाय फरायसाफोरनोबो जायफोरा माने गावनि साहसखौ दिन्थिनानै जिउआवहाय माबा मोनसे मावनो हादों बेफोरबायदि फरायसानोबो बान्था होनाय जायो आरो बा होनायखौ जोङो नुनो मोन दों आरो बोसोरफ्रोमबो बेयावहाय जोंनियाहाय हादरगिरियाहाय बेयावहाय बान्था होबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोयो आरो बा मोनबोदों।
अ थारैदो नोंथां नोंगौ नंगौ नोंथां। खोनादों थारैनो नोंथांनि बुंनायफोरा नंगौआनो बे खोनादों नोंथांनि बुंनायखौ आं खोनागासिनो दा जोंहा नोंथां टाइमाबोथ' बारा गोलाव गैला जासि गोनानो नङा होनबा नों थां
औ जागोन दे नोंथां
औ दा नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। जिखुनुजाया नोंथांजों नोंथांनि बाथ्राफोरखौ सेयार खालामनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दा नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरबाय।
थेंक इउ दे।